औ औ नोंथां औ औ आं खोनादों नोंथां नोंथाङाबो
औ औ नोंथां अब्ला गेजेरारि खोलोबनि माबा हान्जौफुनि गाहाम हामबावनायखौ बाव बावहरबाय
आजावबाय आजावबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो आरो फिनहरदों
औ अब्ला नोंथाङा दा फ्रियावनो दंखायो दा
आं दा फ्रि दं नोंथां औ
अ अब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां
जागोन नोंथां दे रायज्लायनो हागोन
बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि जायगानि बेसेन गोसा मिथिंगायारि सम्पदफोर आरो बेसेन गोसा मिथिंगायारि सम्पद औ जोंनि जायगायाव मा मा बेसेन गोसा मिथिंगायारि सम्पदफोर दंङ' बेफोरखौ जोंङो जोंनो मोनथिनांगोन माने जों जायगानि मानसि जानानै जाय-जायगानि सुबुं जानानै मोनथियाब्ला
औ नंगौ नोंथां
जोंनो मोनथिग्रोनांगोन अब्ला जों सावरायनांगोन बिनि सायाव अब्ला जों मिथि थानानै थायोब्लासो गुबुननो फोरमायनो हागोन ओंखायनो जोंङो दा बेनि सायाव रायज्लायनो सानो दा जोंनि मिथि मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला मिथिंगायाव मोननाय जोंनि बेसेन गोसा होनोब्ला जोंनि जायगायाव बै समाव माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलफ्रावनो बिफां लाइफांखौनो बुंग्रोनो हायो जोंङो बिफां लाइफाङा माने बै समाव माने जोंनि ओ ब्रिटिसफ्रा माने जोंनि जायगायाव दं फैयोमोन बिसोरनो
नंगौ।
ब्रिटिसफ्रा माने गाय-गायनानै गालांनाया जोंनि माने नेरसोन माने बेफोर जोलैफ्रा दासिमबो माने दंङ' आरोना माखासे बांसिनानो गोमाबोबाय बेफोर मि थिंगायारि सम्पदफ्रा माखासे बेसोरखौ गायदों होननानै जोंङो जोंना लेगेसि माने माने जेनेरेसन थाबोनाय दंङ' आरोना जों मोनथिबोदों जोंनि जारिमिनावनो आरो बेफोर दा इंराजफोरा माने ब्रिटिसफ्रा माने खौ गायबोनानै गारबोनाय बे मिथिंगायारि सम्पद फोरनि मादाव बेसेन गोसा मिथिंगायारि सम्पदफोर आरो भुटान सेरनिफ्राय लानानै जोंनि ओरै नेसनेल हाइवेसिम बेखौ जोङो मिथिबोदों दा
ओ बेफोर मिथिंगायारि बिफांफ्रा जाहैबाय मिथिंगायारि बेसेन गोसा सम्फद बिसोर बिफां लाइफांफोरखौ बुंग्रोनो थांङोब्ला सालखौ बुंनो थांङो सालाबो बिराद बेसेन गोसा ओ सिगुन साल सिगुन होनोबा गोबां रोखोमनि माने बेसेनखौ मोननो थाङोमोन आरो दा बेफोर बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरखौ ओ जोंनि
फोर नङा होमबा
औ गाम गाम्बारियाबो बेसेन गोसा सिगुन औ बेफोरखौ उदकाट खालामनो हमबाय जोंनि सुबुं माहारिफ्रा दा बेफोरखौ खोमालांनो हमबाय दानफायनो हमबाय सोरबा बेफार फालांगि खालामबाय सोरबा हमजाबायबो बेफोरखौ दा बेफोरनि जााहोनावनो बिफां लाइफां खम जाबोनायनि थाखाय माने
मिथिंगायारि जोंनि बेसेन गोसा सम्पदफ्रा ओ माने माखासे गोमालांनो हमदों आरोना बेजों लोगोसे मिथिंगायारि सम्फद होनोब्ला जोंनियाव जोंनि बेसेन गोसा होनोब्ला गल्डेन लेंगुर इउनिक आरो माने आ-आलादा रोखोमनि माने बियो बे बेखौ गुबुन रायजो गुबुन जायगाफ्राव मोननो थांङा बांसिन। बेखौ जोंनि आसामनि गेजेराव जोंनि बे बडलेण्ड लिंगुरा माने दंङ आरोना बियो जोंनि लवार आसाम क'क्राझार आरो ओरै माखासे जायगायाव भुटान सेर सेर मे मानासावबो नुनो थांङो बेफोरखौ बेफोरनो जोंनि मिथिंगायारि सम्पद आरो जोंनि सक्रसिला ओनसोलफ्राव बेफोर साग्लोबसारनानै दंङ आरो। जे गलदेनलिंगुस सना गाबनि बेखौ जोंनि बर'आव सना गाबनि माबा ओ ओ बेखौ सनाथि ओ मोख्रा होननानै अ सना सनाथि सना सनागाबनि मोख्रा एबा सनाथि मोख्रा सनाथि मोख्रा होननानै सनालुबो होननानै बुजियो मिथियो बेखौ दा। बेफोरो बिराद माने माबा आरो आरो माखासे मोननो थांङै जेनेबा जोंनि माबाखौ बेखौ मा होनो खेवथाय बेफोरबो बिराद बेसेन गोसा आरो खेवथायाइ आरो हाग्रानि मैदे-मैदेरफ्राबो बिराद बेसेन गोसा आरो जोंनि आसामावनो जोंनि रायजोआवनो बेसेन गोसा होनोब्ला थसेल' गांगोन गंगोनां मिथिंगायारि सम्फद‌। औ गान्दा बेफोरबो बहुद मुंदांखा आरोना। आरो लोगोसे दंबावो जोंहा गोबां रोखोमनि जेनेबा मिथिंगायारि दावबाय दावबायारि जायगाफ्राव नुनो थाङो बेफोरनो जेनेबा नोंथांङानो बुंदों मोसा मोसा बेफोरबाबो जोंना बेंगल टाइगार होननाय बे बेंगलनि मोसाफ्रा माने दंफैयो आरो जोंनियाव बेफोरखौनो मोननो था थांङा बेफोर मिथिंगायारि बेसेन गोसा। आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि दंङ आरोना बिदिनो।
उम जेरै दाउराइ दाउरायफोर नंङाबा दाउरायफोरखौबो दा नुनो थांला।
औ औ नोंथां आरो नोंथांङा मा-माबाफोर मिथिबावो नामा?
दा मिथिनाया नोंथां बुंनायखिनिखौनो आंबो मिन्थिगौ नोंथां।
औ
दा बेनिफ्राय मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला जेरै जोंनि दैमा दैसाफोराबो गोलैयो नंङा होमबा?
औ नोंथां मिथिंगायारि
मा दैसा
दा जोंनि मिथिंगायारि बेसेन गोसा समायना रमायना सम्पद होनोबा जोंङो सरलपाराखौबो जोंङो बुंनो थांङो नोंथां सरलपारानि दैया बहुद माने गोजों आरो बे भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय। बेफोर गोजोन नेचारेल दैफोराव गोबां सुबुंफ्रानो दावबायफैनानै बेफ्राव मिथिंगायारि सम्पद जोंनि समायना रमायना बेसेन गोसाफोराव, गोजोननाय लाफैयो आरो बेयाव फैनानै, बेफोरबो जोङो मिथिंगायारि सम्पद जोंनि, आरो लोगोसे दंबावो जोंहा बे
उल्था पानिबो दं नङा ओनबा नोंथां,
औ उल्थाफानि गोबां रोखोम दङ जायगा बिदिनो मानास दङ, आरो ओरैहाय,
बुलुंबुथुर,
बुरलुं बुथुर बेफोर औ जेनेबा आरो दङ काजिरङा बेफोरनो बार जोंनि लकेलावनो बुंनो थाङोबा जोंनि जायगायावनो, ओरैहाय थाहैबाय गसाइगावनि रायमना, रायमनायाव गोबां बे दै सेरावनो गोबां रोखोमनि ना मिथिंगायारि बेसेन गोसा नाफोर मोननो थाङो। गिदिर गिदिर ना दाखालिसो ओ जोंनि, माने गोबां जोंनि सुबुंजों समान माने, उन्दै गथ'जों समान माने ना मासे बिराद गिदिर मोनदों आरो बेयाव, बेफोर आरो मिथिंगायारि बेसेन गोसा, आं नानि नामखौ मिथिया नोंथां,
अ अ अ ओम ओरैनो बेसे केजिसो जागौमोन नोंथां बे संकस्त दै बा संकस्त दैया जोंनि थाखाय बहुद मुंदांखा, बेसेन गोसा दै दै दैमा,
जगोन नोंथां बे आंनि बिदि मोनथिनाय, औ बेफोरबादि जागौमोन आरो आरो बेफोरजों लोगोसे
बिदिबाथ' गोबां बेसेन गोसा गोसा औ ना? बेसेन गोसा ना मोनो नङा होमबा, जेरै ना थिमि, ना खान्दा नङा होनबा बेफोरखौ मोनो खोमा ना थिंमिथ' मोननाय जाय खोमा बेफोराव नङा होमबा,
ना थिमिखौ मोननाय नङा नोंथाङा आरो
ना खान्दा ओम बेसेन गोसा,
बेफोरजों लोगोसे बे नाफोरनि अनगायैबो आरो बे जोंनाव मिथिंगायारि सम्पद जेरै बाला अन्थाइ बेफोर जों बिराद बेफोरजोंनो जोंनि संसार जानायफ्राव जों माने न' बां लुनायफ्राव जिउ खुंनायफ्राव बेफोरबो बेसेन गोसा सम्पदफोरखौ लाबोनानै जोङो बाहायबोगासिनो दङ नोंथां, जोंनि जायगानि जोंनि जायगानि बाला अन्थाइ नेसारेल बेफोर मिथिंगायारि बेसेन गोसा सम्पदफोरखौ गुबुन जायगायावबो दैथायहरनायखौ नुनो थांदों नोंथां,
नंगौना बे नंगौ नोंथां माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव मोननो थाङै जायगाफोराव नङा होमबा, बेफोरनिफ्राय जोङो हरनो हादों बेसेन गोसा सम्पद,
जानाय बायदिब्ला, जोंनि जायगायाव मानि आ पेट्रलियामबो मोननो थांनो थांगासिनो दङ आरो पेट्रलियाम बेफोर माने जायगा रिसार्च खालामनानै मोनदों आरो बेफोरखौ जोङो। इउस खालामोबा गोबां रोखोमनि थावबो मोननो थांगोन नोंथां ओमफ्राय,
नंगौ नोंथां बेसेनगोरा समखौ
खमावनो रिसार्च खालामबोनाय आरो दा गोबां रोखोमनि बेसेन गोसा
जोङो मेगनजों नुनो थाङैबो दङ आरो नोंथां। जायखौ जोंनि साइन्टिस्टफ्रा फैनानै रिसार्च खालामफैदोंमोन।
नोंगौ-नोंगौ
आरो लोगोसे जोंहा बेसेन गोसा मिथिंगायारि दावबायारिबो दङ नोंथां। दावबायारिफोरनि बुङोब्ला जोङो जोंनि जायगायावनो जोङो सानजानिफ्राय लानानै जोङो भैरब खन्द जेनेबा जोंनि एरियायावनो भैरब खन्द'आवबो भारत भुटान भारत भुटान ओरै अरुणाचल बेफोराव सिमनाया थानाय जायगा नामजादा आरो बेफोर। दावबायारि मिथिंगायारि समायना सम्पद औ-औ। आरो खाथि साखाथि साखाथि ओनसोलफोर दङ मेघालया होननाय जोंनि जायगानिनो बेफोरबो।
जोङो
जोंनि जायगानिफ्राय बांद्राय गोजान जाया औ बेफोरबो मिथिंगायारि सम्पद। दावबायारि औ गोबां दावबायारिफ्रा थाङो आरो बेयाव माने मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ नायनो बेसेन गोसा जोंनि बेफोर मिथिंगायारि सम्पदफोर गैयाब्ला जोङो गोसोफोरखौ गोजोननाय मोना नोंथां उ अब्ला नोंथां समाबो बारबोबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां अब्ला।
दे जागोन नोंथां गोजोन्थों दे गोजोन्थों दे गोजोन्थों